हेल'।
हेलौ।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ मा खालामबाय दङ।
दङ एरैनो नै।
अ नोंथाङा फ्रिबा दसे सावरायजागोन ना।
औ औ हागोन दे।
औ बिदिब्ला जों नोंथां दायो बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय मैगं मैलाफोरनि सोमोन्दै बा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ। दा बिदिनो जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो नङा होमबा?
औ मोनो।
जेरै जों बुंनो हायो। मुंदांखा मुंदांखाफोर दङ जोंहा अनलाजों दाउ, सबायजों साम' बा सबायजों दाउ, अमा बेदर बेफोरबायदिनो अमाजों नारजि गोबां दं नङा होमबा? औ दा बेफोरनि सोमोन्दै जेन' जों एसे सावरायदोनि नामा नोंथां?
सावरायजागोन दे।
औ। दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जोंहा नोंथाङाथ' जेनेबा बर' सिख्ला जानानैथ' बर'फोरनि संनाय खावनायफोरखौ एसे एसेबाबो रोंखागौ जानांगौ।
औ एसे एनैखौलाय हायो।
आं नोंथांनिफ्राय बेखौनो एसे मिथिनो लुबैदों जे ओ अनलाजों दाउखौहाय माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन दे
औ दे फोरमायनायसाय नोंथां
अनला संनोबाथ' जोंहा गिबियावनो अनलाखौ सोमना लाग्रोनांगोन माइरं थेमासि एबा नोंनि नांनाय जखानि आरो ना
औ
जेब्ला माइरं सोमनाया जागोन अब्ला जों बेखौ देनानै लागोन उवालावहाय
औ
गोदोनि दिनावथ' अवालावनो बांसिन लेयो नाथाय दानि दिनाव ग्रान् मेसिनाव बांसिन अननाय जायो आरो मानसि मानसिफ्रा
औ
जेब्ला जों माइरं उननाया जागोन अब्ला सारायाव जेब्ला बेदरखौ एवनो थाखाय जों थाव नांनाय जखानि लाग्रोनांगोन नां अब्ला जोङो जेब्ला जायो थावा दुङो अब्ला जों बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव खांना दोननानै दै नांगौ जखानि होना लानानै बेखौ मोजाङै गोदौ होनांगोन आरो
औ
जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला अन गुन्दैखौ जों मोजाङैनो होनांगोन मोजाङै होनाय जायाबा अन गुन्दैया रग' रग' थायो
औ
बेनिखायनो जों मोजाङै फ्रि फ्रि होना लानांगोन जेब्ला जायो अब्ला जों बेदर बेखौ होसननानै मोजाङै फोमोनना लानांगोन आरो
औ
नोंथाङाबो जानाय लोंनायनि बागै मा मोनसे रोङो नामा
आंथ' बेबायदि संनाय खावनाय एसेबां रोङा रोंनाया थेवब्लाबो माखासे माखोबा माखोबा एसेनि मिथिगौ दा बेबायदिनो नोंथां ओ जोंहा अनला ओंख्रिखौ ओरैनो मा माजों जायोबा नोंसोरनि ओनसोलाव मा माजों जानायखौ नों बांसिन नुनो मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन
जोंनियावथ' दा साननैसो अनलाजों दाावजोंसो जाखाबाय जाखायो ओमफ्राय आरो बिदिनो औवा मेवाइजोंबो जों अनलाखौ जानो हायो
औ
औवा मेवाय साम'फोरजोंबो जायो खायसे खायसेया नाथाय बांसिनानो खम जायो आरो
औ बिदिनो बिदिनो मुला गुन्द्रु बेफोरखौबो होनाय
औ जायो आलु होजायो मुला गन्द्र होजायो नाफोरजोंबो जाजायो नोंथाङाबो सबाय साम'फोरनि बागै एसे एसे मिथियो नामा?
नोंथां आंथ' एसेबां फोरमायनो रोंनाय नङा थेवब्लाबो आं नाजानोसै आंनि फारसेनिफ्राय आं जेखिनि हायो औ जागोन दे नोंथां आं फोरमायलांनि बिदिब्ला जोङो सामखौ संनोब्ला गिबियावनो जोंहाथ सामखौ जोङो दैमा दैसाफ्राव बा बिलोफ्राव बेफोरबायदि हमना लायबाय बा खननानै लायबाय बेखौ खनना लायखांनायनि उनाव जोङो माने लाबोनानै बेयाव थानाय मैलाफ्रा एसे खारनाय बायदि जों बेखौ दै सोमनानै दोनग्रोनांगोन सानसे बा हरसे बेफोरबायदि जों सोमना दोनग्रोनांगोन बिनिफ्राय जों बेखौ नारें बा संख्रि बायदिसिना होनानैबो जोङो मोजाङै सुना लानांगोन आरो ओमफफ्राय जोङो जोङो साम' खौथ' गोबां रोखोमनि मोनो नङा होमबा जों साम' गोलाव साम' लादाय बिदिनो बेलेग गुबुन गुबुन नाम दङ साम'फोराबो दा आं माने गाैखौबो मोजाङै मिथिजोबा।
औ
बिनिफ्राय जोङो साम' गोलावबा मोनसे साम' गुसुं दङ जोंहा फिसा रोखोमनि बेखौहाय जोङो मोजाङै सुना लाखांनायनि उनाव बा सुयैनि सिगांबो जोङो बेखौ खिथुखौ बिनि खिथुखौ दानस'ना लाग्रोनांगोन आरो बिनिफ्राय दानसावखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुगोन बा सुखांनायनि उनाव जों बे खौ दानसगोन। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा सबायजों जायोब्लाथ' जों सबायखौ ओ एवस्रोनानै जोङो फुख्रेमना ला सुगोर नांगोन आरो बा सबायनि बै गोसोम-गोसोम बिगुर थायो जे बेखौहाय जोङो सा साफा खालामना लाग्रोनांगोन बेबायदिनो गासैबो बिसोर मोननै बुस्तुखौबो जों जगार खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो गिबियाव साम' खौ जों एवग्रोनानै लाग्रोयो थाव होनानै।
औं
बेनिफ्राय एवखांनायनि उनाव ओ जोङो ओ दै होनानै बेयावनो जोङो सबायाइखौबो हरनानै माने मोजाङै गोदौहोसिगोन आरो
औ
दा आं एसेबां मोजां ओ आइदिया गैया नोंथां आं बारा मिथिजोबाबो जेनेबा आं सेंग्रा मानसि जाहैबाय नालाय।
औ औ जागोन दे नोंथां।
जिखिनि मिथि बेखखौनो खिथा
औ नोंथाङा जिखुनु जानायाव माखौ गोथावसिन मोनो। नोंनि माने गोथावसिन मोननाय मैगंआ मा।
बिदिनो गोथावसिन मोनो होनोब्लाथ' नोंथां आं मोनसे बिदि मोनसेल बिदि स इस खालामनो हाया आङो बुंगोन जे जोङो जेनेबा मिरामिस आरो मिरामिस नङै जों बेखौ मोननैयाव आं सुइस खालामगोन आङो मिरामिस न नङैआव ओ अमा बेदरजों नारजि बेफोरखौ मोजां मोनो सबायाइजों दाउ अनलाजों दाउ बेफोरखौनो आं बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय अमा बेदरजों बिदिनो नारजि ओमफ्राय आङो मिरामिसावहाय मैखुन लाफा ओंख्रि बेफोरखौ जानानै बिराद मोजां मोनो आरो माबा ओंख्रि गोबाब सङो ना स'जनाजों दालि होनानै
मैगं खारैबो होनोना बेखौ।
औ जानानै आं मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ
औ दे बे बायदिनो नोंथां
ओं
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दायो मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होननो हागोन ना
दाथ' दैज्लांनि बोथोर नङा होमबा दा बायदियावथ' मैथा मोनो मैथा गोजा मैथा गो बांगाल ओमफ्राय आरो बिथिं फाथो मोनो बहल मोनो जिंखा मोनो
औ
आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगंफोर मोनो दैज्लांव जाग्रा जोगोनारफोरबो मोनो
औ
मैफ्राय बिदिनो बायदिसिना दं आरो आंथ' बारा गोसोआव फैजोबाखै नोंथांमोनथिंबो बिदिनो सोलियोना
औ औ नोंथां जोंथिंबो दासान्दि बेफोर मैगंखौनो मोनो जिहेथु बोथोरानो बेनो जाहैबाय नालाय
औ
ओ बेनि अनगायैबो नोंथां
ओं
नोंथांमोननिथिं ओ मुदुफुल बिबारजों ना हाग्रानि हाग्रायाव मोननाय जों ना बेफोरखौ खौ जायोना
औ
औ दा बे बायदिनो आं नोंथां माने माखासे मैगंफोर दङ जे जोंनि बर'फोरनि जायफोरखौ जोङो माने बांद्राय मोननो नागिरा बा गोबां मानसि खसेयानो खमै जायो आरो बे ओंख्रिफोरखौ जेरै आं बुंगोन ओ जोंहा सेवालि गास बारलि बिबार होनो ना बेफोरखौ जोङो बांद्राय बर' सुबुंफोरखौ माने जानायखौ नुनो नागिरा बा जोंहा मोननोबो नागिरा नालाय बेफोर मैगंफोरखौ
औ
दा नोंथांमोननि जायगायावबो हेलौ
औ ओं खोनादों
औ नोंथांमोननि जायगायाव बेफोर मैगंफोरखौ मोननो नागिर ना नागिरा दायो आथिखालाव माने सज' सजना नङा सरि मा होनो उम सेपालि बिबारखौ औ सेवालि ना सेपालि होनो नोंथांमोननिथिं
औ सेवालिबो होनो सेवालिबो होनो बिदिनो
औ
जोंनियावथ' आथिखालाव गोबां खम जाबाय आरो बेफोरखौ जानाया जानाय माने आरो दंफांखौबो मोननो नागिरबावलासो दङ फांफा फांनै खिन्थु बिराद खम आरो
औ
मुदुफुल बिबारफ्राबो बिदिनो खम जालांबाय आरो खेवालि बिबारफ्राबो खम जालांबाय जानालायनि गटेस्टआ एसे गोथावनो गोखा आराम आरो
औ ओमफफ्राय दा बे मैगंखौहाय माबायदि जानाय जायो माने जोंनि गोबां मानसिफ्रानो बा जोंनि दा जायफोर उन्दै उन्दै बा लाइमोनफोर बिथांमोना जायफोर मोनजाफेराखै गै बिथांमोनहा बारा मोनथिनो नागिरा आरो बेखौ माबायदि जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनांनो हागोन नामा जेनेबा मा माजों जानाय जायोबा बेखौ रोसि जानाय जाय ना ना फाजाफोर एवना ानानै बेफोरबायदि मोनसे
सेवालि बिबारखौथ' सेवालि बिबारखौथ' बांसिनानो रोसिसो जानाय जायो बेखौ आरो गाव गोजा जानाया गोबां खम बेदरफोर नङाबा ना नाजों बांसिन गोथाव जायो आरोना।
औ।
सेवालिखौो संनो थाखाय आरो जों खारैखौ बाहायनांथारगौ जायो आरो।
औ औ ारैनो दा नोंथां बेजों लोगोसेनो आं मोनसे नोंथांनाव मिथिनो लुबैबावदों जे जोंहा खेरा दाफिनि होनो जे नोंथां।
औ औ
बे मैगंखौबो जोङो माने गोबां जायगाफ्रावनो मोननो थांला आरो आथिखालाव
औ
गमोननि ओनसोलथिं बेफोर मैगंफोरखौ एभेलेबेल बा मोननो हायो नामा दायो?
जोंनि जायगायावथ' मोनाखोननो बुंजायो। नाथाय गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै फानफैनायफोरखौ रां होनानै बायना जानाय जायो आरोना।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बेफोर मैगंखौ बाजाराव मोननाय जायो आरो ना।
बाजारावसो मोनो खिन्थु जायगायाव मोननाय जाया आरो
गोथावाव ना बेखौ
गोथाव बिराद गोथाव आंथ' गोथावथार मोनो आरोना जानो।
औ। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोर दङ गोाव गोथाव ओंख्रिफोर दङ नामा? नङा होमबा जों बेफोरखौ माने खम समनि गेजेराव सावरायजोबनांगौआ गोरलै नङा‌।
औ नङाथ' आरो
दा जिहेथु जोंहा समाबो जाना फैबाय बेनिखायनो जोङो दिनैनि नैबे आयदानि सायाव सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
गोजोनबाय
द